अ खोनादो
औ नोंथां खोनादों औ नोंथां खुलुमबाय
आङो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम गिबिसि गिबियावनो
ओं नोंथां
ओ नोंथां औ नोंथांजों आङो मागो मागो मागोनि सायाव एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ नोंथां सम होनो हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो मागो होनोब्ला जोङो जायखौ जोङो जायो आरो जायो लोङो मागोआव जोङो फिथा सावराय अ बेदर ना बेदर बेफोरखौ जों गासैखौबो जायो आरो बिदिनो जोङो मागोआव जोङो गो जोंनि फिथाखौहाय ओ फिथा संनानै गासैनिबो न'खर न'खर गासैनिबो गामियाव जोङो फिथाखौ ओ फिथा दानाय एवनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो फिथानि अनगायैबो जोङो ना बेदर बेफोरखौबो जायो आरो जोङो मागोआवहाय मागोनि एक थारिख खालि जोङो खाना जायो जोङो बेरायनो थांनाय नुनो मोनो खाना जानाय नुयो न'खर न'ख खर गासैनाबो फिथा फिथा सावराय ओमफ्राय ना बे दर गासैनिबो न'खराव जोङो नुनो मोनो आरो आरो जानाय नुयो गासैखौबो बिदिनो जोङो बे मागो मागोआवनो जोङो जोंनि आगोलनिफ्रायनो नुबोनाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नाय भेलागुर ओ भेला न' बेफोरखौबो जोङो भेलागुरखौबो जोङो बानायनाय नुनो मोनो आरो जोङो नारा जों बेखौ नारा हानानानै जेलागुरखौ लुनाय जायो आरो गामिनि सेंग्रा सिख सिख्लाजों गासैबो ज' जानानै जोङो ओ बांसिनानो सेंग्रा फोरा बिदिनो ज' जानानै भेलागुरखौ लुयो मोनथाम जेसे हायै लुयो आरो न' गोदोर लुयो आरो बेखौ जोङो फुङावनो दमासि खालि जोङो फुङावनो बे बे भेलागुरखौ ओ सावना होनायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ सावना होयोब्ला जोङो फुङावनो दुगैना लोब दुगै लोबस्रां जोङो फुङावनो उथिनानै जों बेखौ अर सायनो थाङो आरो ओमफ्राय जोङो बेयाव जोंनि फिथा बानायनायखौ जोङो गारना होयो फिथा सावराय आरो फैसा थाइसे लानानै जों बेयाव खुलुम हैयो बेनिफ्राय जोङो फथाबो लायो बे हांगारनिनो बिदिनो जोङो मागोनि ए अटारिक खालि जोङो गोदो गोदोरखौ खुलुमो उन्दैखौहाय अनो ओ बिदिनो जोङो मागोआव जोङो बिदिनो गाजा गोमजायै जायै लोङै जोङो ओ बोथोरखौ होगार हरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो मागोआव जोङो फांसन बिदिनो खुंनाय जायो आरो बे बेयाव जोंनि खेला धुला मोसानाय रंजानाय बानाय बाजानाय जों गासैखौबो नुनो मोनो जोङो। बेयाव ओ सानैसो बेयाव सानोबो हायो आरो सारनाय बारनाय आरो जेरै जोंनि माबाफोरा जों बेफोरखौेलेनाय ना मागोआव ओ बिदिनो मागोखौ जोबोर रंजागोन गारहरो नोंथाङाबो एसे मागोनि सो
औ नोंथां हागोन जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मागोआवहाय बेबायदिनो ओ फिथा फिथा बा बायदिसिना जानाय लोंनाय बेदरफोरखौबो जोङो ओ बेबायदिनो जोङो मागो दमासिखौ खुंबोबाय आरो जोङो मागोआवहाय जोङो मागोनि से खालारावहाय जोङो बेबायदिनो ओ गोदोरखौ गोदोर जोङो दुगैस्रां-लोबस्रां लोबस्रां सा साथि खाला बा आलारि बावथि सावनानै जोङो ओ भेलांगुरुखौहाय जोङो सावनाय जायो। आरो जोङो गोदोरहाय खुलुमनाय जायो आरो उन्दैनोहाय जोङो अननाय होनाय जायो। बेबायदिनो जोङो आरो नोंथाङा खोनादोंनाा नोंथां। औ नोंथाङा खोनादोंना नोंथां।
खोनादों।
औ नोंथां बेबायदिनो जोङो मागोआवहाय फिथा फिथा बायदिसिना फिथा सावनानै जोङो जानाय जायो जेरैहाय जोङो फार्स्टावहाय जोङो बेलांग्रु खावनाय जायो बे बेलागुर खौ जोङो बिदिनो दुब दुब्लिनिफ्राय जोङो माइ आ खांनानै लाबोनाय नाराफोरखौहाय जोङो नाराफोरखौ बुथुमनानै जोङो बेलांगुर खालामनाय जायो आरो जोङो बेबायदिनो बेलाांगुरनि न'फोरखौबो बानायनाय जायो। बेबायदिनो जोङो आरो मागोआवहाय जेरै जोङो माइब्रानि फिथा बायदिसिना जोङो ओ खावना जानाय जायो बा जोङो हुगुमा हुगुमा फिथा थावनि फिथा एन्थाब लारु हासुं फिथा बायदिखौ जोङो खावनानै खावनानै जानाय जायो नोंथां।
औ।
औ नोंथाङा बेबायदिनो आरो जोङो मागोनि एक थारिखैहाय जोङो खाना खाना जानाय जायो ओ गासैनिबो न'खरावहाय बेबायदिनो खानाबा खाना जानाय जायो खाना जायाबाबो बेबायदिनो बेदर ना बेदरा थाखायो आरो लोगो लोगोसेहाय बेबायदिनो पिकनिक जानोबो थांनाय जायो। बेबायदिनो ओ जोङो मागोफोरावहाय गुबुननि आलासिफोरबो जानो थांनाय जायो। बेबायदिनो ओ जोङो मागोखौहाय मोजाङै ओ खुंलाङो लोगोसे ज फिसाफोराथ' मागोआव थाखायो। बेफोरनि अनगायै जोङो गोबां ना बेदरफोरबो बा बायदिसिना जोङो ओ गो गोदाय सोलिबोबाय थानाय बिदिनो आरो लोगोसे जौ रिसिफोरखौबोहाय लोंनाय नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो ओ मागोखौहाय खुंलांनाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा फिथा जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ नोंथां जोंनियावबो नोंथाङा एसे आगोलाव बुंलांनाय ओ जेरै एन्थाब फि फिथा थावनि फिथा, गुगुमा फिथा, लरु ओमफ्राय ओ ओ सिम लारु बायदिसिना लारु नारेंख मखरनि लारु गाजरनि लारु बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि लारुफोरखौबो जोङो मिथाइ गुरुनि लारु बे बेफोरखौ जोङो बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो थाव फि थाखौहाय बोरै ओ सावो बे खावनायनि जि खाव बाङायसो थाव फिथाखौ जोङो फार्स्ट आवहाय जोङो माइब्रा माइरं बे माइब्रा माइरंखौ जोङो सोमना दोन्थ'नानै दसे गोबावनि तिन घन्टा दुइ घन्टानि थाखाय जोङो सोमना दोनथ' लुखांनानै मोजां सुनानै जे बोखांनानै ओ रानहोनानै जोङो थिंखि बा उलार बा मिक्सार मेसिन जों बा माइरं गेब्लेहोग्रा मेसिं बेफोराव जोङो बेखौ ओ मिहि खालामनानै देनानै लाना फैनायखौ नुनो मोनो। मोन आरो। बिदिनो जों देना लाना फैनानै जोङो थावनि फिथाब बानायनो थाखाय जोङो बेयाव सिनिबो होजायो बा जोङो संख्रि होनानै दै होनानै लारु रखम नानानै मोजां बेखौ ओ नाग्लिनानै मोजां खालामनानै जोङो बेखौ लारु लारु खालामनानै फिथा रखम दाब्ला दाब अब्ला नासथाब नासथाब होनानै जों बिदि ओ थाव फिथाखौ बानायो आरो। बेनि उनाव दाला गंसेयाव जोङो गुवार जायगायाव जोङो बेखौ नाग ओ बानायग्रोना लायो। बे फिथा फिथाखौ जोङो बानायग्रोना लाखांनानै जोङो सारायावहाय थाव होनांगौ थावनि फिथा नालाय बेयाव जोंनो थावनि गोनांथि जायो। बे साराया गोदुं जायोब्ला जोङो थावखौ एसे बुरजायैनो होनानै जोङो जाहाथे बेयाव बुरजा फिथा खावजागोन आरो। बुरजा खम होबाथाय खम खालामजागोन। जाबाथाय बुरजा फिथाखौ खालाम जागोन आरो जोङो। बिदिनो जोङो फिथाखौहाय ओ मोनसे मोनसे खालामना दोननाय फि थाखौ मोनसे मोनसे सारायाव थावा गुदुं जायोब्लाथाय होनांगौ आरो। बिदिनो जोङो होखांनानै थावाव जोङो फिथाखौहाय उल्थायनानै होबाय थानांगौ आरो बे फिथाआ जेब्ला बे फिथाखौ आरो थावजों जेरै रिफाइन थावजोंबो बानायनाय जायो आरो जोंनिया लकेल
औ नोंथां।
जोंनिया न'आव बायनाय न'आव जानाय मैगं जानाय दाव। खालाराय जायो आरोना। नुनायाव आरो रिफायनजों बानायोब्ला बेयो गुफुर जायो आरो फुदस्लांस्लां जायो। बिदिनो जोङो थावजों बेखौ ओ उल्थाय उल्थाय होनानै जोङो एसे गोरा राफोदफोद जाबा बे फि थाखौ खांनायखौ नुनो मोनो आरो। बे माइब्रानि फिथाया जोबोर आथाबो जायो नाथाय जानोबो गोथाव जायो थावनि फिथाया जोबोद। गोथाव आरो आङो जोबोद गोथाव मोनो थावनि फिथाखौ। बिदिनो जोङो थावनि फिथाखौ खावनायखौ नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो जोंनिया आरो दंबावो जे एनथाब फिथा बे एन्थाब फिथाखौबो जोङो बिदिनो अन अन गुन्दै खालामना लाग्रोयो बेनि उनाव जोङो एकदम मिहि जाग्रोनांगोन आरो बे अन गुन्दैया एनथाबनियाहाय। बिदिनो जोङो टावा नङाब्ला साराय जिखुनु जाया मोनसे प्लेन बुस्तु बे सारायावबाबो जायो टावाबाबो जायो बेयाव जोङो गारबाफोर जों गारबासे गाहाम होनानै जोङो ओ खालामना लायो आरो बेखौ ओ गुन्दैखौहाय जोङो बेयाव जेबो दै सै जेबो होनाङा। अनलि अन गुन्दैखौल' जोङो गारबादो होनानै आखाइफोरजोंबो जोङो गुवार खालामनानै बा गारबानि गारबानि तालाजोंबो जोङो गुवार खालामनानै बेयाव जोङो बे एनथाबावहाय जोङो नारेंखलबो होजागोन सिबिनबो होजागोन। फिथाइ गुर'बो होजागोन जिखुन जाया जोङो ओ नोंथाङा जेजों सावनो गोसो बेजोंनो सावजायो आरो बे फिथाखौहाय। बिदिनो जोङो ओ जि जोङो नारेंखल होबाबो हो जागोन बे बेफोरखौ होनो गोनांखौ होनानै जोङो बेखौ ओ मेरायनानै लाना फैनांगौ आरो मेरायना मेरायना लानांगौ ओ गोलावयैनो जोङो मिरायनांगौ आरो। बिदिनो जोङो जिङाव दोनथ'यो एसे मोजां जाबोथों होननानै मोनथारथों होननानै जोङो जिङाव ओ जिङाव लाइन लाइन जाबना दोनो आरो बेनि उनाव गांसो होबावनानै बिदिनो जों बेखौ। बोखांना दोननानै बिदिनो एन्थाबखौबो बिदिनो बो खावनायखौ नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो हुगुमा फिथा हुगुमाखौबो बिदिनो गुन्दै खालामग्रोनां खौ बेयावबो नारेंखल ओ सिबिन आरो ओ मिथाइ गुर बेफोरखौ जायो बेखौ जुदुआवबो खावजायो आरो ओ थेथ्लाफोरावबो फिसा खाव जायो आरो बिदिनो ओ बिदिनो जों जुद' बांसिन खावनायखौ नुनो मोनो बि बिदिनो हिस्रि हिगा हि गांसे पाथ्ला बेफोरखौ लानानै ओ बिदिनो उम ओ ओ ओ हुगुमाखौ खावनाय नुयो आरो नोंथां मा जाथ'बाय बिदिब्ला नोंथां जासिगोन नामा।
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै आङो गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां दे बि
औ।